औ नोंथां।
होम। माबोरै? एबारथ' बिराद खा माथो।
औ अखायानोथ' नोंथां बिराद अखा सान्दुंआनो दुंनो रोंला माथो।
औ औ थांनाय बोसोराव अखानि जेबो गुमुरानो गैयामोन एबार बिराद अखा माथो।
औ अखायाथ' हागासिनो र' दै लोमलाबायबाय नोंथांमोननिथिं थ' ना मोनलाबायो नामाथाय
नायाथ' एबार मेरला ना मोनदे । से साहै बानो एला ना मोनो ।
ओरैनो मा मा मोनो नोंथांमोनथिं नाफोरा?
नाफोराथ' ओरैनो जोंनिथिजाय गोबां जेरै थुरि ना बोथिया ना मावा ना फिथिख्रि ना। गोरि ना। सल ना। खावै ना। बिदिनो गोबां मोनबावो नोंथां।
नोंथांमोनियाथ' बिलो दंला बायोना बेखायनो मोनला बायो दां।
औ औ दङ जोंनिजे बिलो गोबां ।
हाथ' नोंथांमोननियाव नानि जेबो आंखाल गैया दा।
नायाथ' दा आंखाल गैया होनजायो नोंथां जे साहैबानो सेन साहैबानो मेरला ना मोनो जोंनिथिं जाय नोंथां नोंथां- नोंथांमोनिजाय मोनाखै नामा?
जोंनिथिं गैया नोंथां। जोंनिथिं बांद्राय दैबो जायाना। बिदि गोथौ गोथौ जाद्राया ना। बो गैया जोंनाव नाबो मोना। बायनासो जानांगौ जायो। बिदिनो बेसेबां बायना जानो सालानि नाफोरखौथ' नों बायना जाथाव जाया बिसोरो ओजों लैथो फोरि बोखांनाय लोगो जोंनि हाखर सेराव लैथो लैथो गैया नालाय बिसोरो बिदिनो बायदिसिना मेडिसिन होनासो हरो नाफोराव थाब गाज्रि जायि बायदि थाब सेवि बायदि।
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया बिराद गाज्रि जायो आरो। लोगो लोगो जाया नाथाय लासै लासै इसो जालांबाय थायो आरो।
औ। आथिखलाथ'। दा जोंनिया दा बायनाय जानायानो जायाखै।
औ।
फोथाराव जे साहबानो मोनो नालाय।
जेसेबां हायो बिदिनो जोंनि बिलो बा दैमाफोराव मोननाय नाफोरखौनो जानांगौ बिदि बायहेरानि ना जाबा देहायासो गाज्रि जायो।
औ नोंथां।
ना गिदिरबाबो सालानि नाफोरा ना गिदिर नाथाय सु गैया। जानो थाखायल' मोजां नाथाय देहानि थाखाय गाज्रि जायो जोंनि लखेल नाफोरा फिसा जागोन नाथाय जोंनि देहायाव गोबां खामानि होयो आरो। देहाबो गाज्रि खालामा।
औ।
बिदिनो मैगं थाइगंफोराबो बिदिनो आथिखालाव बिराद बांद्राय मुलि जा बाहायनाय जाजोबलांबाय आरो।
औ औ। आथिखालावथ' दा जोंङो मोनसे बाथ्रा नोंथां जोंनि खाथिनि खाथिनि माबायावनो ओ खाथि थियावनो मोनसे निउसाव होजा होलायनाय मोनसे घटना जाखांबाय आरो ना। फटलाव कालार मिलायनाय आरोना।
औ। माने पथल फिथायाथ' थाब मोनो नालाय बांद्राय गोबाव थायाना बियो।
औ औ।
खाखांनायनि उनाव माने रालांबाय थायो बे हासिंनो मोनना
ओं हारसिंनो मोनलांङो औ नों औ।
बिसोर माने बेखौ खोमोनो थाखाय खालार होबाय आरो ना।
औ औ।
बेफोरखौनो जोंङो जाफ्रांबा जोंनि देेहायाव माबायदि खहा खालामगोन सो सानना नाय
बिनि थाखायनोथ' नोंथां आथिखालाव गोबां बेमार आजार जानो जाजोबलांबाय केन्सार हार्ट एटेक बायदि जानानै
माने अ गोदोथ' उन्दै समाव रावखौबो खानाय मोननाय नुवामोन दाथ' उन्दै समावनो खानाय मोनलाबाय नुलाबायबाय। सोरखौबा सोरखौबा बेफोरबायदिनो जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायनो गोबां बेरामा जायो आरो
औ औ
बेेनिखायनो जेसेबां हायो गावबागाव न'फोराव हा दंङब्ला बोथोर बोथोर नायै बोथोर जि बोथोराव जि मैगंफोर जायो बेफोरखौ न'आव जानो थाखाय एसे एसे गायनानैबाबो लानांगौ आरो।
औ नोंथां औ
होमबाना जोंनि देहाफ्रावबो जेबो खहा जाया। हानायमानिखौ गावबागाव न'फोरावनो गायनानै लानांगौ आरो।
औ ओमफ्राय नो नोंथां नोंसोरनिथथ' एसे जायागाया गोरान ना?
औ
नोंथां लोङा आलु होरि मा मा होरि गाया नामा?
आलुफोरखौथ' बिदि फानलायनाय गैया जोंहा न'आव जानो आन्था खिनिखौ गायो आरो।
औ औ मोजां जायो नङा होमबा?
आ लुवा बिदिनो जेबो मुलि बाहाया जा- बाहायनाय जाया नालाय बेसेबां मोजां जाया आरो। बे न'नि हासारफोरख खौल' होनाय जायो।
ओ थेवब्लाबो बाजारनिस्रुय साबसिन जायो आरोना।
बाजारनिफ्रायथ' साबसिन बुंज जाया जेनेबा जोंना औ औ औ जानायाथ' नों साबसिन बुंजागोन। नों बाजारनि मैगंफ्रा नायनायावल' मोजां जायो नाथाय जानो थाखाय गोथाव जाया न'नि मैगंफोरा नाथाय नोङो नायनायाव मोजां नङाब्लाबो नाथाय जानायाव गोथाव जायो आरो। नों जेनेबा बाजारनि आलुफोर बायबाबो नोंनि बे आलुआ संनायाव थाब मोना। नाथाय नों न'निया नों दसे संबानो मोनो आरो। आरो मोनसे जेनेबा न'नि आलुखौ नोङो बिगुर गारालासिनो सङोब्लासो बांसिन गोथाव मोनजायो आरो।
औ नंगौ ओं।
नाथायथ' नों बाजारनि आलुखौ बा हाथाइनि आलुखौ नों मै बिगुर गारालासिनो संजाया बिगुरावसो माने बिसोरो मेडिसिन बा मुलिफोरखौ सारना दोनो आरो सेविबा थाब गाज्रि जायो बायदि।
औ। ओमफ्राय नोंथां ओ नोंसा मा मा ओरैनो खेथि मावबावो ओ आबाद मावबावो?
जोंहाथ' आबाद हिसाबै ओरैनो ओ-लेबु बा नारें बागान एसे दं। बिदिनो न'आव जानो थाखाय बोथोर लाना बोथोर ओ फान्थाव बोथोरा फान्थाव एसे गायो। लेस्रि बोथोर जेब्ला लेस दाथ' खांख्ल' दं । इनिफ्राय आरो पटल इसे दं ।
औ ।
बिदिनो बांद्राय जोंहा हाथाइ बाजारनि मैगं थाइगं बायना जानाया जोबोर खम जायो आरो
औ । आथिखालाव बाजारनिखौथ' बायना जायैयानो साब सिनलै नोंथां ।
औ । बायोब्लाबो बिदिखौ बायो जोंहा माने बाजारफ्राव जेनेबा बैसोर सोरबाफोर हाग्रानि मैगं खानानै फानो जेरै थास' बिबार थास' आथिं ओ मान दिया । खुदना
औ
बिदिनो दिंखिया बिदिनो हाग्रायाव ओरैनो रज' गारना थानायफोर मैगंफोर बेफोरखौ खानानै फानो ना बेफोरबो सो बायना जानाय जायो आरो बिदि गायनाय मैगंफोरखौ बायना जानाय जाया हाथथायनिखौ ।
नोंसोरनिथिंजाय थ' ओ आइजोफोरासो बिदि फालांगिरि खामो नङा होमबा?
औ औ बर' आइजोफोर ।
औ औ
बेलासि समाव फानो आरो बिसोरो ओरैनो जेनेबा फुंनिफ्राय मोनाजासिम जिरायनानै फाना बिसोरो । सानफोरावबा गावसोर बारिफोराव थानायफोरखौ एसे खरस जानो थाखाय बिसोरो खानानै फानफैयो आरो गावसोरनाव जि मैगं दं । जेनेबा नों खांख्लरफोरखौनो खांख्लरफोरखौ खौनो मोनबाथाय नों दामा दामि मोनलाबायायोना एसे एनै बिसोरो बेखौ फानफैयो आरो
नों बाजाराव मैगं बायना जायोबा सिनायनानै बायना जानो रोंनांगोन आरो होमबाना मुलि होयै अर्गेनिक मैगंफोरखौ मोनजागोन
औ
बिदिनो समजों लोगोसे गोबां सोलायलांनांगौ जायो मानसिफोरा।
औ
अ आथिखालावथ आरो दैनि बथल दै पेकिं खालामनाय बथल बुहुद ओंखारबायना? बेफोरखौ बेफोरखौ लोंबाबो माने गोबां बेराम जायोनो बेखायनो आंथ बेफोरखौबो लोंनो बाथारो। मोनथारै समावलसो लोंनाय जायो दैनि बथलफोरखौ।
आं आंनाथ‌ बबावबा थांबासो लोंनाय जायो आंनाबो नोंथां।
औ हायोब्ला जों औ हायोब्ला जों गावबा गाव गावनो न'निफ्राय एसे एसे सोना लांफाखानांगौ औ आरो जोंहा बे बाहहेरायाव नों बायनानै लोंनाङा होनबाना नोंहा फैसायाबो खरस जाला ननिफ्राय लांखायोबा नों मोजां
मोजां नोंथां नाथाय गोजान गोबावनि थाखाय थांबाथ' बिदि लांनो हायाना नोंथां। बायनानै लोंनां गोनां जायो बिदिनो सानसे सानसे साननैनि थाखाय थांबाथाय लांनो हायो ओ गोबावनि थाखाय थांबाथाय लांनो हायाना नोंथां। बेनि थाखाय बायनानै लोंनो गोनां जायो। आथिखालावथ' जिथु जोंनि गुवा हाटी सोहोरावथ' जों दा दैखोननो मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां? गासैबो बायनानै लोंनां गो खायसे खायसे जायगायाव थ' बायनानै दुगैनांगौ। सि सुनांगौ, खांसि सुनांगौ। बिदि आरो।
बिदिखौ सानना नायबा जोंनि गामि ओनसोलावनो जोबोर मोजां आरो बेखायनो आं टाउन ओनसोलफोरखौ बांद्राय सुखुवा आरो।
औ औ नोंथां बिदिनो जेन जिङो ना जानो गोसोबाबो जों नाखौ फोथाराव जे सानानै मोनजायो।
औ।
बायदिसिना मैगंखौबो जोङो एसे फोनानै जानो हायो। नाथाय टाउनावथ' बि दि हाया नामा
औ हाया नोंथां हाया। दे होमबा नोंथां दोन
दे होमबा औ नोंथां दे औ नोंथां।